औ।
हेल' हेल'
नोंथां
अ आं नोंनाव मोननैसो कुइसन सोंनो नों खिथानो हागोन ना?
औ हागोन
हेल्ल' अ आं नोंनाव माखासे बिदिनो एसे गिदिर गोलाव सुबुंफोरनि बागै बुंगोन आरो ना
औ
अ दे होमबा आं कुइसनखौ जागायबाय।
उम मैदेरजों हालेवग्रा बर' जोहोलावा सोरमोन?
जाम्बाहोर होरलां।
अ जादो। आं मोनसे कुइसन सोंबावनि अ बबे मायथाइनिफ्राय बर' राजाया हिन्दु धोरोम लाजेनदोंमोन?
जिबाजौ दाइनजिबा मायथाइयाव।
अ ओमफ्राय गरायाव गाखोना दावहा नांग्रा बर' जोहोलावा सोरमोन?
बासिराम जोहोलाव।
उम ओमफ्राय नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि
ए पि एस सि नि मासिगिरि बिबान मोनजेनन्नाय बर' हिनजावा सोरमोन?
दियारिता बुनमुतारि।
रिता बसुमतारि।
ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे कुइसन खामबावनि उम इन्दि बिलाइनि थफ्लाखौ मुफुरनो बाहोनो हानाय बर' हिन्जावा सोरमोन?
गावदां बुरै।
ओमफ्राय आं नोनाव मोनसे कुइसन सोंबाव जागोन ना?
औ सोंजागोन
उम डक्टरेट मोनजेननाय मोनजेनगिरि बर'आ सोरमोन?
डक्टरेट मोनजेनगिरि बर'आ सोरमोन? बासिराम बर'। आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि। उम गुबुन हादरनि एम्बासडार हो जाजेेननो हानाय बर'आ सोरमोन?
उपेन्द्र चन्द्र बर'।
अ भेरि गुड। आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि उम नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबाव जागोन ना।
औ।
उम। बर'फोरा एबा बड' सोदोबखौ बड'आ सोरखौ बुङो? बर'फोरा बड'फाखौ सोरखौ बुङो? उम। ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबाव जागोन ना?
अ।
दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खालारखौ उदखारि बेरेखा सान महरै फालियो?
थामजि जुलाइ।
अ। दुलाराम बर' फरायसा आफादा मा सानखौ मुंख्लं सान महरै फालियो?
जिनै जुन।
आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि जेननाय बर' हिनजावा सोरमोन?
सदुमति बसुमतारी।
मा होनदो?
सधुमुथि बसुमतारि।
अ। आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि सोंजागोन ना?
औ सोंजागोन दे।
सानजारां होनना बर'आ सोरखौ बुङो?
रुंसारि लकेश' ब्रह्म।
उम। आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि सो सोंजागोन ना?
औ सोंजागोन।
औ। हायेननि सुफिन होनना सारखौ हायेननि सफिन होन सफिन होननानै बर'आ सोरखौ बुङो?
प्रमति चन्द्र ब्रह्मखौ।
आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि? सोंजागोन ना?
औ सोजागोन दे।
उम उम र। ब्रह्म धोरोम धोरोमारै बर'आ सोरखौ गुरुदेब गनायो?
कालिचरन ब्रह्म बिथांखौ।
उम। आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि?
औ।
सोंजागोंनना?
सों जागोन।
ख्रजिया सोरमोन?
प्र्रासिनजित।
उम भेरि गुद। आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि सोंजागोन ना?
औ सोंजागोन।
अ। मेट्रिक आनजाद उथ्रिजेननाय बर'आ सोरमोन आरो मा मायथायाइाव उथ्रिसार दोंमोन बिथाङा।
मंगल सन्दीप ब्रह्म। बिथाङा जिगु जिसे मायथाइयाव उथ्रिसार हादोंमोन।
उम आं आं नोंनवा मोनसे कुइसन सोंबावनि। सोंजागोनना?
औ सोंजागोन सोंजागोन दे।
औ एम ए उथ्रिजेननाय बर'आ सोरमोन?
भुपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोन।
ओम ओं माबा मोनसे कुइसन सोंबावनि
औ औ सोंजागोन।
बिबार लाइसियाव रंदिनि फाग्लि मुं लानानै लिरबिदां लिरग्राया सोरमोन? मोन।
चीतानाथ ब्रह्म बिथाङामोन।
ओ आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि
औ सोंजागोन सोंजागोन।
एम ए उथ्रिजेननाय बर' हिन्जावा सोरमोन?
रेनु बर' बिथांमोन।
ओम आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि
औ
बबे मायथाइनिफ्राय बर' राजाया हिन्दु धोरोम लाजेनदोंमोन? माइथाइ
जिगुजौ दाइनजिबा मायथाइनिफ्राय बर' राजाया हिन्दु धोरोम लाजेेनदोंमोन।
अ सोंजागोनना?
औ औ सोंजागोन।
स सरदार हाद सरदार ह ारि ब्रि सहरनि थाङा